औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ नोंथाङा दान्दिसे सम ओरैनो दंथ'योना
औ दङ नोंथां
अ दङबालाय जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै जोङो गारि मथरनि बागै सावरायनोसै आरो जों गारि मथरनि बाहायनाय बेफोरनि एदभान्टेज दिसएदभान्टेज बायदिखौ जों रायलायनोसै आरो बिदिनो जों ओ बिदिनो जोङो गोदो गोदायनि दिनाव थ'थ' मोन माने बिदिनो गारि मथरफ्रा गैयामोन आरो थाबाबो माने गोबां खममोन बिदिनो गोदोनि दिन फ्राव बांसिनानो माने गराइ गारि बायदिफोर दंमोन गराइ गारि बिदिनो रिक्सा बिदिनो मानसि सालायग्रा आरो बिदिनो साइकेलफोर दंमोन बिदिनो आरो सोरबा सोरनावबा बिदिनो गारि गंफा गंनै दंमोन आरो सोरबा बिदिनो माहाजोन सिनफोरनाव आरो दा माने गो- -दोनि दिनाव माने बांसिनानो माने हान्था मेलाफ्राव गोबां खस्थ' मोनो माने बिदिनो थांलाय फैलाय जों अबेबाफोर थांनो समाव माने जों सौहैया बिदिनो जों गोबाव समनिफ्रायनो जोंङो गोबां खस्थ' मोनोबोबाय बिदिनो लासै लासै जोंनिया गारि मथर फैनाया बारा गोबाव जायाखै बिदिनो लासै लासै जोंनिया माने गोबां आपदेट जालांबाय बिदिनो बांसिनानो गोदोनि दिनाव माने गारि मथरफ्रा गैयामोन गोबां खममोन बिदिनो जोंनियाव अखल दंमोन साइकेलफोर दंमोन दा जोंनाव बाजारफोर थांनोबा बायदिसिना स्कुलफ्राव थांनोबा माने कलेजफोर थांनोबा माने साइकेलफोरजों हान्थिनायखौ नुनो मोनो दा जोङो गोदोनो साइकेलजों हान्थिबोननो मोननानै फरायबोदों जोङो कलेजफ्रावनो एफा गोजान गोजान बिदिनो थ्रि थार्टि फर्टि किल'मिटार गाहाम साइकेल सालायनानै हान्थिबोदोंमोन जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो फरायबोदोंमोन दा बिदि गोदोनि दिनाव माने बिदिनो मटर साइकेल बायदि फ्रा माने बिदिनो एसे खममोन आरो थाबाबो माने बायनो हायामोन माने बिदिनो दानि दिनावथ' माने साफ्रोमनाव दंसै माने बायनो हाजोबसै दानिया माने एसे खामायनायनि बायदिसिनाफ्रा बांसिन जाबाय आरो आइदियाफ्रा गोबां जाबाय थारमाने गोदोनि दिनाव माने बिदिनो गोबां खस्थ' लानो हायोमोन मानसिफ्रा। आरो बांसिन सुबुङानो माने बिदि खस्थ'नि थाखायनो माने बेमार आजारफ्रा जानो हमामोन बिदिनो एक्सारसाइसआ जाबाय थायोमोन। साइकेल सालायनायनि थाखाय दा माने बांसिन बाइक सालायनायजों माने बिदिनो आराम बाराद्राय जाबाय बिदिनो आराम बारा जानायनि थाखाय माने बेमारफ्राबो दाना थाब थाब साफासे बिदिनो एक्सारसाइसफ्रा जाला नालाय बिदिनो रानिं जाला बिदिनो जोङो खस्थ'फोरखौ जों सैज्य हाला जों सान्दुुंआव एसेबोखौनो जों ओंखारनो हाला। जोङो थाबायनोबो दाना इसेबां गोजान जोङो थाबायनो हाया गोदनि गोदोनि आबै आबौमोनाव बिदिनो गोबां गोजान गोजान थाबायनानै बिदिनो हाथाय बाजार बायदिफ्राव थाङोमोन बिदिनो सोरनावबाफोर थाङोमोन। गोजान - गोजान थाबायनो हायोमोन बिसोर दा दानि मानसिफ्रा माने बिदिनो एफा गोजान - गोजान थाबायनायखौ नुनो मोना। आरो बिसोर‌ इसेबां खस्थ'खौ लानो हाया माने। दानि दिनाव माने गोबां फारागसै आरो दा बे मथर गारि ओंखारनायनिफ्राय माने दा गोबां मोजां जाबाय बिदिनो जोङो आरामै जिरायनानै जों थांनो हायो एबा जोङो बायदिसिना भाराफोर लिंहरनानै जोङो थांनो हायो गारिफोर गैयाबा जों दा टाउनफ्राव थांबा बिदिनो मेरला गारिफोर नुनो मोनो दा गामि ओनसोलाव सोलाव एसे खम जायो आरो गोदोनिफ्रायनो दा गोदोनि दिनावबो बिसनो ओ टाउन सहरफ्राव बिदिनो गारिफ्रा एसे एल दंमोन। खिन्थु गामि एरियाफ्राव गैद्रायथारामोन आरो गामि एरियाायाव जोबोद खममोन माने। बेफोर माने बिराद खममोन आरो बांसिनानो माने साइकेलफ्रा बांसिन दंमोन आरो गोदोनि दिनाव बिदि बायदि रिक्साफोरसो नुयोमोन दा दानि ज दिनाव रिक्साफोरखौनो सालायनाय नुनो मोना रिसा बेफोरखौ माने दानियाव दिनाव सालायबाबो रावबो गाखोनाय नङा खोमा दानि दिनाव माने थटम थटम बायफोरखौसो माने मोजां मोनसै थटम थमाव गाखोयो अबेबा स' स स' आयाव थाङो। बिदिनो दानि दिनाव माने रिक्साफ्रा थैलांनो हमजोबबाय।
उ।
दा बिदिनो गराइगारि बायदिफ्राबो थैलांनो हमजोबबाय दा गराइगारिनि फैनाय जायगायाव बिदिनो गारि मथर बायदिफ्रा ओंखारबाय बिदिनो रिक्साफोरनि जायगायाव बिदिनो इ रिक्सा ओंखारबाय कारेन्टनि मोब्लिब गोहो खौ बाहायनानै जेनेबा इन्जिनियारफ्रा बिदिनो बानायबाय बि बिदिनो जोबोद मोजां जादों बिदिनो कारेन्टफोरनि जेनेबा मोब्लिबजों खारनाय गोनां रिक्सा। जोंना डिजेल नाङो पेट्रल नाङा दानि दिनावथ' डिजेल पेट्रलफ्रा गोबां दाम बारायबाय। बिदिनो लासै लासै माने दामा बिदिनो गोबां जानोबो हागौ। बिदिनो माने जों ससे लामा सालायबानो बिदिनो गोबांथाव थाङ थाव थाङो आरो गोबां बिदिनो रां गोनांसिन जायो। दा जों इ रिक्साफोरखौ बाहायबा माने कारेन्ट बिल बायदियाव थाङो आरो थांनायलाय दा ओमफ्राय कारेन्ट बिलाव थांबाबो एसे खम जायो टाउननिफ्राय। ओमफ्राय जोङो चार्स बायदिखौ होननानै जोङो माने थांलाय -फैलाय खालामनो हायो आरो।
उ।
बिदिनो सुबिदाफोर जाबाय जों हारि मथरखौ जोङो पेट्रलनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बेटारिजों बाहायनाय बायदिफोरखौ दानि दिनाव माने गोबां देभलप जाबोबाय ओंखारबोबाय बिदिनो ओ बेफोरबायदि बेसादफ्रा माने लासै लासै आरो गोबां आपडेट जाबावगोन दा बिदिनो स्कुटिजों स्कुटियाबो बिदिनो ओंखारबाय स्कुटिजों जेरै बेटारि मोब्लिबफोरजों खारनाय स्कुटिबो ओंखारबाय। बेफोर माने पेट्रल नाङा थाव नाङा गोबां बिदिनो मोजां जादों। थांलाय फैलायाव सार्ज होदो थांदो। बिदिनो लाइन बिलाबालाय जाखायो जानायालाय बिनो बांद्राय जाया आरो होमबाबो थावफोरनि मादाव बिदिनो दे होमबा नोंथाङाबो दसे सम बिदिनो फोरमायदो आरो गारि मथरनि बागै
अ औ ओ जेरै नों नोंथाङा दासो फोरमायलांदों जे गारि मथरफोरा गोदोहाय आलदामोन दा ओ बेलेगनिफ्राय बेलेग जालांबाय आरो गारि मथरफोराबो जेरा ओंखारजेनदोंमोन अब्ला एसे माने खम सलिग्रा मडेलनिमोन आरो दाथ' साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय। आरो बेहाय सोग्रा फिउरफोरबो सोलायलांगासिनो दं सोलायलांगासिनो दं। दानोथ' नै गोदान इ टुइन्टि फिउल होननाय ओंखारदों आरो मोनसे। इथान'ल जों बानायनाय फिउल
जानो हागौ नोंथाङा औ औ दा बेफोरबो माने गोदाननिफ्राय गोदान ओंखारलांगासिनो दं आरो आरो मानि बेफोर गासिबो जाहैबाय पलिउसनखौ खमायनो थाखाय मानोना गारि बा मथरनि थाखाय जोंनि जे बारहावा दङ बेफोरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं आरो बेफोरखौ सालायनो थाखायबो जे बुस्थुफोरा जे जिरादफोरा बाह मानि ओ नांगौ जायो जेरै फिउल पेट्रल बेफोरबो मानि ओ जोंनि मिथिंगाखौ माने खंख्ला बानायलांगासिनो दं आरो लासै लासैनो। बेसेबांनो जों बेखौ जोंनि मिथिंगानिफ्राय बख'लांगासिनो दं इसेबांनो जोंनि बुस्थुफोरा मानि ओ बारहावाफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ। थ' बेफोरनो जाहैबाय आरोखि गारि मथरखौ नांगौबाल' बाहायनाया साबसिन आंनिबाथ' नाङै समाव बे खाथि खालानि थाखाय जों जे गारि मथर बाहायो एसे खाथियाव बाजार ओंखारनो बानो दानि जुगाव मा होनो नोंथाङा होनदों जे माने ओ मानसिनि बेमार बारा जालांबाय। बिसोर बारा थाबायला मानसिनो मोदोम साइसथ' गैला। बेफोर गारि मथर ओंखारनायनि थाखाय बेनो आरो मोदोम बा मानि मानसिनि साइस्थ'खौ मोजां खालामनो थाखाय थाबायनाया साबसिन आरो बेजों जोंनि बारहावाफोराबो मोजांसिन जागोन आरो ओ जोंनि फिउल बासिगोन बा बेटारिजों सालियो सलायग्रा गारि ओंखारदोंबाबोथ' बेटारियावथ' कारेन्ट इउस जादों बा बेटारि इउस जादों। ओ बेफोरखौबो खमायनांगोन ओ जों जुदि ससे लामानि थाखाय गारि बरननानै थाङोबा जोंनाथ' फिउल लस जानायनि खोथा थायो। जोंना आयथिं दङ भगबाना जोंना आथिं हरदों जों थाबायनानै थांनो हायो जोंना देहा मोजां जायो आरो बेफोरनि थाखाय आरो बुंनो थाङोबा मानि गोजान गोजानाव थांनाय समाव बाहायजायो गारि मथरा गारि मथरखौ बारा बाहायाबाबो बेफोरबो गाज्रि जालाङो बेबो मोनसे आरो खिन्थु खाथि खालानि थाखाय मानसिफोरा अलसियानिफ्राय अलसिया जालांनानै खाथि खालायाव थांबानो बाहायो एसे खौसे ओंखारनो वकनि नामाव ओंखारनो होननायानो ओरै फ्लाइअभाराव वाक खालामनो ओंखारदोंलायनो थेवबो गारि मथरखौ लानानै फ्लाइअभारसिम थांगोन बे बे नङाखि थाबायनानै थांनानै जों गिदिंनानै फैनो खिन्थु एसे एसे खाथियावनो मानसिफोरा माने बेफोरखौ गारि मथरखौ मानो थाखाय बाहायदोंमोन बानायदोंमोन जोंनि मोजांनि थाखाय बानायदोंमोन आरो ना जे जों माबा गोजानाव थांदों जों जेरै जोंनि आबै आबौमोना थाबायनानै थाङोमोन बिराद खस्थ' खस्थ' मोनोमोन गामि गंसेनिफ्राय गामि दाबसेयाव थांनो थाखाय थाबायनानै थांनांगोममोन बा गोजान हाथायफोराव थांनोब माबा मोनसे ओ गोनांथि जानायाव थांनोबा थाबायनानै थांनां‌ङोमोन बा बिदिनो जेरै होनदों नोंथाङा गरायाइ गारियाव थांनाङोमोन आरो बेफोरखौ माने खस्थ'खौ नुनानैसो जोंनि बे सुबुं माहारिया गारिफोरखौ बानायदोंमोन आरो थ' बेफोरखौ दा मानसिफोरा लासैनि बे लासैनो ओ मा होनो बेखौ इंराजिनि टेकिं फर ग्रान लागासिनो दं आरो माने बुस्थुखौ जे रोखोमनि बाहायनो थाखाय बानायदोंमोन बे रोखोमनि मानसिफोरा बाहायलाङा माखासे आंनि हिसाबाव आरो बे खा ओ गोजान गामिनि मानसिफोरा जे ओ हस्पिटालाव सहैनांगौ अब्ला बे समाव लांनो थाखाय ओ बाहायनो हायो गारिफोरखौ बा माबा मोनसे खैफोद हथारथावनांगौ जादों बेफोरनि थाखाय एसो बेफोरखौ बानायदोंमोन बिदि नङा जे खाथियाव थांनो थाखाय बा ओरैनो
ज
बाहायलाबायनो थाखाय बेफोरखौ बाहदों बिदि नुङामोन जे गारिखौ खम बाहायोबा एक्सिडेन्टआबो खम जागोन मानसिनि जिउ जे गोमालाङो एफा एनै जे माबा दं बेफोरबो खम जागोन आंनि हिसाबाव आरो मानसिफोर आ गारिखौ मोनदों होननानै जानला मोनानला सालायलाबायो आरो ओ सालायनो रोङाबाबो मोजाङै रोंज रोंजोबाखैबाबो रुल्सफोरखौ फल' खालामा आरो मोनसे लारनिं होननाय बुस्थु थायो लारनिं स्टिकारस बा बेफोरखौ गारियावानसि लगायनानै लायो आरो जुदि सोलोंजेननायबा आरो मानसिफोरा